औ
औ दे नोंथां गोबां
औ नोंथांनिसिमबो।
ओ नोंथांनो फन हरनि जाहोनानो जाबाय दसे नोंथांजों मोनसे खोथा रायलायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे?
औ दं नोंथां
अ अ ओरैनोे होनबा माने ओरैनो दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो आं नोंथां।
औ सावरायजायो नोंथां बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा ‌।
ओरैनो नोंथांनि एक्सपिरियेन्स माने बहा बहा दावबाय खांखो? ओमफ्राय माबायदि मोनखो दावबायनानै? माबायदि माबाफोर सोलोंथाइ मोनदों नामा एसे माने नोंथाङा एसे जायगाय ग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जों औ दङ' दाबो नै दा दानि बोथोरखौ नायोब्ला दाथ' गरम बोथोर एबा जोंनि स्कुल फरायसालिफोराबोथ' गरम बन्द' होयो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बे सम मोननायाव जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैनो हायो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंङो दङ काजिरङा पार्क काजिरङा पार्कआव थाङोब्ला जोङो दिनैनो हादोरनि नेसनेल गोमालांनो हमनाय जिब जुनारफोर नुनो मोनो जेराव जोङो गो दायो गरम बोथोर समावनो जोङो गोबां जाखिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनो हायो। जेरै जों दावबायनायनि आयदा लादों नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
दावबायनानै दावबायनाया जोंनि सुबुंनि मोनसे बिराद गोनांथार मोनसे मोनसे बेसाद होननानै बेसाद एबा बस्थु होननानै बुंनांगौआनो जाबाय दा। जा दा जेरै जोङो मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोनो नुफेरनो मोनैखौ नुफेरनो मोनो जेरावबो जों दावबायनाय जों नि गोबां मोनसे इम्परतेन होननानै बुंजायो। जोंहा नलेजफोराबो गोबां बारायो जेराव गावनि एक्सपिरियेन्साबबो गोबां बारायो। दावबायनाय होननानै बुङो दावबायनाया जोंहा गोबां गोबां रोखोमनि दङ जोंहा दावबायनाय दावबायनायाथ' आंबो थाङो दावबायखांबाय नोंथां। गोबां दावबायखांबाय आंबोथ'। जा दावबायनायाव जोंहा गोबां नुनो मोनै बुस्थुफोरखौनो नुनो मोनो बुहुमनि खना खन खनला जायगाफोरखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा नोंथाङाबो दावबायनायनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां? दावबायनायाव मारै जों ओ
दाथ' माने ओरैनो आङो गोलावखौ बुंथ'वालाबसिनो दावबायनाया माने बारा गोजानथ' दावबायायाखै ओरैनो आं जायगानिफोरखौ आ माने गावनि जायगानि फोरखौबो एसे खोन्थालांदों आरो जेनेबा एसे गोजानफ्राव थांनाय जे माने जोंनि माने माबाखौ डिस्ट्रिक्टखौ बारनाय आरो डिस्ट्रिक्ट बारनाय बेरायबाय आरो। बिदिनो बारा गोजानाव थाङासै बिदिनो अरुणाचल निफ्राय वेस्ट कार्बि आंलं बेफोरावहाय दावफेरबाय आरो।
औ
जेनेबा वेस्ट कारिआलंफ्रोराव थाङोबा माने मोजां नाङो आरो गोसोखौहाय आरो दावबायारि गोबां दावबायारिफोर लोगो मोननो थाङो माने बेबायदिहाय माने जोंना दावबायारिफोरनि थाखाय माखासे माने मोजां मोजां जायगा दङ दावबायनो थाखाय बा लावखार ओंखाम जानो थाखाय जेरै जोङो वेस्ट कार्बिआंलङाव थाङोबा ओरै जों दब'खा जानानै थाङो। ओमफ्राय खेर'नि बारलांनानै खेर'नि बारलाङोबा माने दंफां लाइफां सारि सारि ओरैबायदि मोजां नुलाङो माखासे लामायाव माने मोख्राफोरबो मोनलाङो माने लोगो मोनलाङो आरो। लामायाव ससेयाव आरो बेयावनो मोख्राफोरनो सोरबाया थालिर होलाङो सोरबया जाग्रा मुवा होलाङो। माने बेयावबो माखासे दावबायारिफ्रा लाखिनानैहाय बेयावबो दसे खिनि समखौ होलाङो आरो बेयाव।
औ औ
बेनि उनावहाय आरो थाङै थाङै थाङै थाङै थांनानैहाय जोङो लामाया एसे खटा गेददा गेददि अब्लाबो लामाया मोजां जाबाय दायो दावबायारिफ्रा बिराद मोजां माने खुसेर बागान ओरैबायाददि गिदिर गिदिर खुसेर बागान मोनलाङो जों बेयावहाय। खोनानो मोनदों बेबो माने एसे फरेस्ट एरिया माने बेवहायबो मैदेर ओंखारो। ओरैनोथ' लोगो मोनफेराखै। खननै खनथाम थांबाय लोगोथ' मोनफेराखै अब्लाबो माने खोनानो मोनदों आरो। माखासे मैदेरफोर फैयो बेफोरबायदि आरो हाग्रायावथ' मैदेरफ्रा थांखायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ औ
जिथु बेखौ बारलांनायनि उनावहाय जोङो मोनलङो जिहेतु जोंनि मुंदांखा नाम जादा हमनानै माबा जेथु होनो दालमिया सिमेन्ट
औ
दालमिया सिमेननि फेक्ट'रिखौबो जों नुलांनो हायो वेस्ट कार्बिलाव थाङोबा माने।
औ
दालमिया सिमेन्टनि फेक्टरि बिराद गिदिर माने नायनोबो समायना ओरैनो लामाजोंनो सहैयो माने जोङो दालमिया सिमेन्टनि लामाजों थांनांगौ जायो। दा बेखौ बारलांखांनायनि उनाव जोंना मोनहैसिगोन ओरै जाय खखा दै। कक्रा दैयाबो ओरैबायाददि समायना ओरैबायादि मोजां बेयावहाय माखासे। दावबायारिफोर गोबां लोगो मोननो हायो माने आरो बिनि गोजायनि दैया वेस्ट कार्बि आंलंनि दैयाहाय माने गोथां गाबनि बिराद नायनो समायना माने ओरै बायदि स समायना गोथां गाबनि बेयावहाय माखासे कक दैयावहाय फैसा लायो आरो हाब यनो जिहेथु साखोन सिखोन लाखियो बिसोरो। माखासे लेथ्राफोरखौ साफा खालामो बा थाबायनायखिनि जायगाफोरबो बिसोरो माखासे माबा खालामबाय मा होनो ताइल्स बहायबाय बे फाकानि बानायबाय माखासे जिरायग्रा बानायबाय सिंफ्राव द'खान दङ बिराद गोबां द'खान दङ आरो नावफोरबो दङ बेयावहाय बा टिकेट लानानै जोङो नाव याव गाखोनानै दसेखिनि दैयाव बेरायनानै फैनो हायो बा बेरायहोनानै लाबोयो आरो बिसोरो थिखेद दानखांनायनि उनाव गोबां बेवहाय लावखार ओंखाम जाग्रा मानसिफोरबो लोगो मोननो थाङो बेवहाय ओ बेखौ बारलांखांनायनि उनाव आरो थांबावनानै लासटाव माने जाय गलफिल माने बिराद फिल आरो बियो।
औ
जि फिला माने मुंदांखा जोंना फेलकन फेस्टिभेल होननाय नाम मोनसे फेस्टिभेल जानायनि थाखाय माने मुंदांखा आरो बे कल फिल्डआ
उम
गोबां मानसियानो मिथियो गल फिल्ड होनोबा जायगायावनो फेलकन फेस्टिभेल जायो फेलकन फेस्टिभेल होनोबा बांसिन मिथियो आरो गलफिल होनोबा सोरबा सोरबा बारा मिथिनो थाङा जितु बेयाव मोनहैनाय लोगो लोगो ओरै ओरैबायाद मोज नाङो माने ओरैबायादि गुवार फिल्टार बेयाव माने हाग्रा दङ एखदम मोजां मोजां हाग्रा माखासे दाथ' माने माखासे जायगाफ्राव बिबार गायबाय दंफां थथिंथ' बारा गैया बेयावहाय माने कल्ड फिल् नाय फिल्डसो नालाय माने गुवार लांदां जायगा बार खोलो खोलो बार बारो आरो बेवहाय माखासे जायगायाव दंफांफोरबो दङ जायगाया नेसारेल आरो मोजां ओमफ्राय बेयावबो गोबां दावबायारिफोर थाङो दा दाथ' गरमबोथ' नङा होमबा माखासे माबानि थाखाय सामार भेकेसना दा माखासे स्टुडेन्टफ्राबो बेयाव बेरायनो थांगोन बा सोरबाया बिमा बिफाजों थांगोन फेमिलि लानानै सोरबा थांगोन बा सोरबाया लोगोफोरजों बेरायहैगोन माने ओरैबायाददि दै गुवार जमा जानानै थानाय जायफोर बिलो बायि माने बेवहाय गोबां माने दै गिदिर गिदिर जमा जानानै थानाय दं आरो बेवहायबो माने माखासे गिदिर गिदिर नावबो दङ फिसाानावबो दङ माने बिदि बाइकफोर बाददिजों नाव थायोना। बाइक बादि सालायग्रा बेफोर फोरबो माने दङ आरो बेयाव
सत बोस द सत
ओरैबायादि मोजाङानो बेवाय माखासे मानसि बेयावबो माने टिकेट लायो बेरायहैयो आरो आरो माखासे सिनारिफोर दङ आरो दै सेराव टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय मानसिफ्रा गोबां थाङो बेयावह माखासे जिरायग्रा जायगाफोरबो बानाया दङ साइद साइदहाय माने बिराद मोजां जिरायग्रा जायगाफ्राबो माने बिलो खाथि बि नालाय बारा गुसु गुसु नै दा गरम बोथोराव माने बेयावहायनो थांबाथाय माने फैनो बालायलायो आरो आरो मा? माखासे मानसि गोबां लोगो मोनसिगोन नोङो बेयावहाय जेनेबा गोजान गोजाननिफ्राय दावबायनो फैनाय मानसिफोर। बा सिङावनो हटेल मोनसे बानायनाय दङ। सोरबाया जुदि गोजाननि बा गोदाननिफ्राय फैनायबा माने बेयावनो गरबो खालामालांनो हायो। सान सानथाम म स्पे खालामनानै बेयावनो माने माखासे नसनफ्राबो फ्रि जायोना बेफोरखौ बेरायबा आरो गोदान गोदान मानसि। नानै रजायनानै रायज्लायनानै माने गोसोफोरखौ मोजां नाङो।
औ।
बेबायदिनो माने दा सिगां माने मानसिफ्रा एसे खम जायोमोन बेयावहाय। जिहेतु दा फिलकन फेस्टिभेल जायै जायै जायगाया एसे सिनाकि जालांनानै दा गोबां माने दावबायारिफोर बेयावहाय थांग्रा जाबाय आरो। जिहेतु फेलकम फेस्टिभेल जायोब्ला माने बेयावहाय जोंना डिमासाफोरनि जिहेतु ट्रेडिसनेल मोजां जानाय, लोंनाय, मोसानाय माखासे माने बिसिोरनि ट्रेडिसनेल बुस्थुफोरखौ जों बेयावहाय नुहैनो मोनो आरो। जिथु फेलकम फेस्टिभेल होनोबाथ' माने ओरैबादि मानसि जायो बेयावहाय ओरैबदि ग्लाब क्लब मानसि माखासे फेमास फेमास बलिउडनि सिंगारफोरखौहाय बेयाव लाबोयो। द सुनिधि सहान मोनाबो फैखांजोब बै बेयावहाय माखासे बिराद गिदिर गिदिर माने बलिउदनि सिंगारफोर फैबाय। दा माने बियाव गोबां दावफोर ओरै बायदि जमा जायो दाब दाब दाब जाय फ्राय ओरैबायादि गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसि फैयो ओरैबायाददि फालो फालो मानसि जायो माने बेवहाय थाङोबाथाय माने आन्दायलायो आरो माने। आखाय हमनानै थाबायाबाथाय मोनाफ्राव माने ओरैबादि मानसि जायो सम सम फेसतिभेलाव। गोबां दावबायारिफोरनि नोङो माबायदि मानसि नायनो बेयावहाय नोङो गासै सब र'नि मानसि लोगो मोनगोन आरो बेवहाय माखासे आरो मोजां नाङो। बिसिनि जिहेतु डिमासाफोरनि ट्रेडिसनेल माने ओरै बेबायाददि मोजांसिनि जिहेतु पट्रल सावनाय मा सावनाय बेयाव माने बाइपआानो मोनजोबो आरो।
औ।
बहुद गोबां गिदिर गिदिर गला होयो बेयाव मानसिफ्रा दखान बिबां मोनो आरो
औ दाथ' नोंथां औ। दाथ' नोंथां टाइमाबोथ' जाना फैबाय जोंहा
औ नोंथां औ।
समनि गेजेराव नोंथांखौ लोगो मोननानै गोबां खोथा मिथिनो मोन बेखौ मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनि माखासे एक्सपिरियेन्सफोरखौ मिथिनो मोनबाय। बेनि थाखाय नोंथां मान गोजोननाय थाबाय अब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां ना उनाव लोगो मोनफिनसिगोन औ नोंथाङा औ।